हेलौ नोंथां अ नोंथां
नोंथांखौ आं मोनसे माने औ आदसा खोनादोंमोन नोंथांखौ आं मोनसेथि सोंथि नागिरदों नोंथां माने
औ नोंथां औ सोंजागोन नोंथां सोंजागोन
नै नोंथां माने गोदो मुगायावथ' मबाइल बायदिसिना गैयामोन ना
औ
दानि बे दावगानाय जुगाव माने जेरै मबाइल बाहायनाय माबा नेटवर्क बाहायनाय माने बेफोरबादिनि सायाव नों थाङा माने मा जौगानायखौ नुनो मोनदों गोदोनि आरो दानि फारागथिनि सायाव माने एसे माबादि सोलायनाय नुदों आथिखालनि जुगायाव माबादि डेभेलप जादों माने बेफोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओरैनो बुङोबा दानि जुगाव गोबां जौगानायखौ नुबोदों जाखिनि गोदोर-गोदोर मबाइल टावार बायदिसिना बानायनाय नुदों ओनसोलाव आरो इन्टारनेट मुगाना दानि मुगाया नोंथां औ आरो मोननै रानजायै बेबायदिखौ जौगानायखौ गोदो आरो दानि मानो होनोबा आं दा गोदोनिखौ बुंग्रोनोसै नोंथां गोदो जेब्ला जों नुबोदों मोनथिबोदों इन्टारनेट बेफोर गैयामोन जायनि जाउनाव जों गोबां खस्थ' जुगिनांदोंमोन इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै जोंङो सोरजोंबा कल रायलायनोबाबो कल हरनानै जोङो बायदिसि ना बाथ्राफोरखौ गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हायोमोन नाथाय गोदो हायामोन लाइजामनि गेजेरजों जों मोनसे खोथाखौ मोनसे एसमेस मोनसे मेसेज महरै जोंङो फाथायहरोमोन बायदिसिना लाय लिरनासो अब्ला बैफोर लाइजामा गोजान-गोजान जागायाव थायोबा गोबां सम नांगौमोन गोबां टाइम नांगोमोन अब्ला बेनियाव मोनहैनो अब्लासो बियो मोनहैगोन गोबां समजोंसो आरो बेनिफ्राय फिननाय फैनायाबो गोबां सम लायो बेफोर गोबां जेंनायाव जुग गिनांगौ जादोंमोन इन्टारनेट-इन्टारनेटनि गेजेरजों जों बबेबा मोनसे जो जायगायाव माबाफोर जाथाय जानायफोरखौबो जोंङो खौरां मोनो आरो जा थ' दा इन्टारनेटनि मुगाया सोलिबोबाय थादों मबाइल कम्पिउटार आरि बायदिसिना बाहायबोनो बानायदों बाहायबोनो मोनदों बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां मोनसे गोसोखौ रंजाखांनाय सोलोंथायबो लानो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजों आरो बायदिसिना जोंङो ओ बायदिसिना नुथाय जायगा नुयि बायदिसिना जायगा नुयिफोरखौबो जों बेफोर इन्टारनेटनि गेजेराव मबाइल आरिफोराव जोंङो कमपिउटाराव नुना य मोनथिनो मोनो नुनो मोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय दानि जुगाव जोंङो जौगानाया ओरैबायदि जौगाबोायदि इन्टारनेट थानायनि गेजेरजों जोंङो खम समायनि गेजेरावनो गावनि गोसोआव माबा मोनसे रायलायनो लागा खोथा बा जों मोनसे एसमेस हरनो बा मोनसे जों खामानिनि थाखाय रायजलाय हरनो थाखाय जों बेबायदि गोदोनि बायदि लायजाम सायजाम लिरनानै हरनो गोनांथि गैलिया जोंङो मबाइलफोर आरिजोंनो इन्टारनेटनि मुगायाव कल हरना फन हरनानै जों गावनि साननाय गावनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायज्लायनो हायो नोंथां आं बेफोरनि थाखाय जोबोरै मो जां मोनदों मानो होनोब्ला गोदोनि जुगावथ' जोंङो लाइजाम लिरनायाव गोबां सम नाङोमोन आरो सों थि सोंहरनानै फिननाय फैनायावबो गोबां सम नाङोमोन अब्ला जोंङो गोबां नेनांगौ जायोमोन नाथाय दानियाथ' जोंङो बेफोरबायदिखौ जों नेनांगौ जालिया जों जि गोसो जि जायगायावनो थाया मानो जों फनफोर जोंनो रायज्लायहरनो हायो। बा जों मेसेज भइस भइस बायदिसिना बिदिजोंबो जोङो लिरना हरनो हायो बुंहरनो हायो। अब्ला जों समाबो खहाबो जाया बेफोरबायदिनो जों गोबां मोखौ मोनबोबायायदि गोबां खहाय मोनबोबायायदि दानि जुगाव जौगानायनि जुगाव मानो होनोब्ला दानि जुगा इन्टारनेट जुगाव होनाब्लाबो गोरोन्थि जाया इन्टारनेटनि जुगाव ओ बायदिसिना टावार सावार गायथिंनाय जायो मिथिंनानै जोंनि मबाइलनि नेटवर्कखौ गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरनि गेजेरजों बायदिसिना ना जब आरिबो मावनो हायो आरो जोङो बेफोर इन्टारनेटनि मुगायाव बायदिसिना खामानि मावनो हायो। बायदिसिना अनलाइन बायदिसिना एप्लाइ खालामनो हायो। जेरै जों मोनसे जामुं जानो थाखायबो गोदोै जों हाथाय बाजार बायदिसिना गलायाव थांनांगौ जायोमोन नाथाय दाबो थाङो नाथाय बायदिसिना मोनि बेसाद फोरखौ जों मबाइल इन्टारनेट खुगाजों जोङो बायदिसिना अनलाइन खालामनानै जों मागिनो हायो। आरो गाननाय जोमनाय इसे फोरखौबो जों बाजाराव थोंजों थाङालासिनो जोङो बेफोरखौ मबाइल इन्टारनेटनि मुगायाव बायदिसिना मोनसे एप बायदिसिनाफ्राव जोङो थांनानै अनलाइन अर्डार खालामनानै जोङो मोननो हायो। थाङा लासेै न'वालागै होफैनाय जायो। नों नोंथाङा इन्टारनेटनि मुगानि बागै एसे बुं जायखौ जोङो इन्टारनेटाव मोजां आरो गाज्रिखौबो मोनथिनो हायो। जेरै माबायदि? बिदिया मोजां जायो। माबायदिया खहा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो होलां।
थां बेफोरबायादि बुंनो थाङोबा नोंथां दानिया गोबां माने दानिया इन्टारनेट जुग माने अनलाइन जुग नोंथां माने गोदो गोदाय बायदिसिना एप्लिकेसन बायदिसिना मा थांनानै हैनो गोनां जायोमोन दानियाथ नै नोंथां माने मोनसे अफिसाव मायबा मोनसे जुदि डकुमेन्टस फथायहर नै नै सेकेन थाम सेकेणडनि गेजेरावनो माने बेफोरबायदि खाम खामानिया अनलाइननि गेजेरजों माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने जायो।
औ नोंथां नंगौ।
मानो होनबा नोंथांनि दिनाव मोनसे माने फोरमाय बाथ्रा फोरमायहरनो गोनांबा जों लायजामनि दारै पस्ट अफिस बायदिसिनानि दारै माने जोङो बेफोरबायदि फथायहरनो गोनां जायोमोन नाथाय
औ नोंथां।
औ। मिथिला होनबा। आंनियाव दाननाय थाखो